औ नोंथां। हेल', औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दासानदै मा खालामबाय दं?
सान्दि आं ओरैनो दङ। नोंथाङालाय?
औ आंबो औ बिदिब्ला नों थांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ, ओ बिदिब्ला ओ जोंनि अ बर' समाजाव बर' आइजोफोरा मा बायदिहाय ना गुरनानै जायो ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोनना नोंथां?
औ। ओ जोंनि बर' आइजोफोरा माने ओ जेखाय जेखाय एबा जेंगाय लानानै दैमायाव ना गुरहैयो।
औ
बेजों लोगोसे ओ मा होनो नाफोरखौ माने खखा सायो आरो से सेन सानानैबो दोनो आरो जोंनि बर'फोरा ना गुरनानै एबा न'आव लाना फायनानै फैनानै एबा फानहैयो बो आरो फानहैनानै बेजोंनो न'खर सोलिनो हायो। नाफोरखौ बुरजा मोनबाथाय फाननोबो हायो। आरो बेजों लोगोसे नाफोर खौ गुदनानैहाय हमना ना गुरोबो हमोबो बोयोबो सारो बो नाखुरखौ नाफोरखौ आरो नाफोरखौ गुदनानै हाय हमनानै ओ फोराननानैहाय नाफामफोरबो देनानै दोनो।
औ नांगौ
ओ आरो नाफोरखौ दाब दाब जायगायाव गुरहैयो दैमायानो दैमाफोराव गुरहैयो अबाव बाफोर इदिनो जाम्फैयानो जा बेफोरावहाय हमहैयो। आरो नाफोरखौ आस्रा जेफोरजोंबो सारनानैहाय लायो आरोना। आरो जोंनिया बर'फोरनिया जेखाइफोरखौ औवाजों हेबो। जेरै खबाइफोरखौबो औ आरो आंथ बारा मिथिला नोंथां। औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ना? औ
गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर आइजोफोरा ओ ना गुरनानै जानायखौ जों नुबोदों नङा होमबा नों थां ओ गोदो गोदायनि। बेखायनो जोङो ओ आबै आबौ आजै आजौ समनिफ्रायनो जोङो बे ना गुरनानै जाबोनायखौ जों खोनाबोदों आरो जेब्ला जों जोनोम जादों बै समनिफ्रायबो जों नुबोगासिनो दं। ना गुरनानै जानायखौ। ओ बिदिनो जोङो जोंनि बर आइजोफोराल नङा जोंनि हौवा माहारिफोराबो। बिदिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै आस्रा जे। सेन खखा फल बायदि लानानै। ओ ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। आरो जोंनि। बर आइजोफोराथ जोबोर आखा फाखा। जोङो जोंनि बर जेसेबांखिनि ओनसोल बर गामिफोर दं ओ बेफोराव जों ओ बेफोरनि गासैबो आइजोफोरखौनो जों ना गुरनायाव आखा फाखाखौ जों नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोङो गामिनि ओ ज जयै जोङो गामिनिफोर। लोगो नांनानैहाय जोंनि आइजोफोराल नङा एसे लाइमोनफोराबो बिदिनो एसे उन्दै उन्दै गथ फिसाफोराबो जोंङो बिदि ना हमनो थांलायलायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ आरो आथिखालावथ' बियो एसे खमायलांनाय। खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय। नाथाय आरो आथिखालाव जोंनि नानि बिबांफोराबो खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनसै। गोदोथ' जोङो ओ खेबसे गुरगा सेयावनो जोङो खबाइसे एबा खबाइ गेजेरसे गाहाम। ना मोननायखौ जोङो खोनायोमोन। ओ नाथाय आथिखालाव दाथ' बेफोरबायदि एसेबां ओ ना मोननायखौ जों नुनो मोनलिया। ओ बिदिनो। ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै जिउ। खुंबोदों। आरो जोङो नाखौ ओ गुरनानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरजों संनानै जायो नङा होमबा - नोंथां ओ बिदिनो बेफोर ओ गुरनानै लाबोनाय जोंनि बे नाफोरा
औ।
नाफोरखौ जोङो ओ गोबाव समसिम जानो थाखाय जों नाफाम देनानै दोनो होननानै नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय
औ।
बिदिनो नाफाम अ देना दोननानै नाफाम बानायना दोननानै जोङो बेखौ ओ एसे एसे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। आरो फोरानना दोननानै जोङो ओ ना गोरानखौ खौबो जोङो बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरजों जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ बे नाफोरनि औ नाफोरा जेरै ओ सें ना गोरि ना आरो मागुर ना बोथिया ना बायदि ओ नाफो-फोरखौ जों बांसिन गुरनानै मोनो। नङा होमबा नोंथां ओ बिदि ओ बिदिनो जोङो बे नाफोरखौ आथिखालाव जों एसेबां नुनो मोनलिया नाथाय आथिखालाव जोङो नखर नखर फुख्रि जावनानै ओ बायदि रोखोमनि ओ फिसिनाय नाफोरखौसो जों जानायखौ नुनो मोनसै ओ बिदिनो जोङो ओ मिरगा ना कमलकात ना पामप्लेट ना बायदि नाफोरखौसो जोङो ओ जानायखौ नुनो मोनसै आथ खालाव जोंनि नखर नखर फुख्रि बायदि बानायनानै लानानै ओ बिदि आस्रा जे बायदि आरो मिसिं ना सारनानै जानायखौ जों नुनो मोनसै ओ गोदोनि बायदि ज' ज'यै ओ जेखाइ खबाइ बायदि सेन फल' अ खखा खाखि बायदि फोरखौ लानानै जोङो ओ ना गुरनानै ना हमनानै जानाय बेखौ जोङो एसेबां नुनो मोनलिया ओ थेवब्लाबो ओ जोंनि ओ बर'फोरा ओ दासिमहालागैबो ओ खमैब्लाबो ओ ना गुरनानै जानायखौ बावाखै नङा होमबा नोंथां। बेयो जोंनि बर'फोरनि मोनसे एं गारहायै बाह हागोखा बे ना गुरनाया ओ जोङो बेखौ बावनाय नङा आरो जोङो ओ गोबाव समहालागै जोङो जेसेबां हायो जों बे ना गुरनायखौ ओ जोंनि बर' समाजाव थांनानै थाबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो नङा होमबा नों
औ नोंथां
ओ बिदिनो ओ ना बेफोर नाफोरखौ मोनोब्ला गुरनानै लाबो थांनायनि उनाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो मा मा ओंख्रिफोरजों संनानै जायो नोंथाङा एसे बुंनानै हर नोंथां
नाफोरखौ जोंनिथिं इदिनो मैथाजों संना जायो। बिदिनो ओमफाय आलु जहल संनानै जायो। आलु जहलाव होयो ओमफाय बिदिनो खोनानो मोन्दों माने दालिजोंबो होनानै जायो। होनाय खोनादों आरो ना बिदिनो बुहुद बुहुत मैगंफोरजोंनो होलानानै जायो आरोना ना फोरखौ औ आरो सं सबायजोंबो जाजायो। अनला फोरावबो होनानै जायो आरो। ना ओ बहुद बायदि बायदियावनो होनानै जायो आरोना। नाखौ होजायो आरोना ओंख्रियाव। औ बेथिं मै था बांगालफोरावबो होनानै
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दासिमहालागै ओ नानि बि बिबाङा ओ खमैनो दंना एसे बे सिगांनि गोदोनि बायदि ओ गोबाङैनो दं नोंथाङा एसे बुंनानै होदो
नायाथ' सिगाङो एसे बारा मोनोमोन हा मोनोमोन आरो ना ओमफ्राय दायो एसे खमायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना ओमफ्राय बिदिनो मालाबा समाव खमायो इदिनो मालाबा समाव मोनफ्लाङो आरो ना बुरजा औ
औ। आरो जोनि बै ओ ना हमनो थांनाय समाव जोङो ओ जोङो मा मा आगजुफोर बाहायो बे ना हमनाय एबा ना गुरनाय बायदिफोराव नोंथाङा एसे बुंनानै होदो
ना गुरनायावथ' जोङो जेखाइ लाङो ओ औवाजों हेबनाय जे खाय नि खबाय
औ।
खौल'सो लाङो खो लांनानै गुरना गुरहैयो गुरहैयो आरो। औ आरो ना सारनोबाथायहाय ना सारनो ना सारनायावहाय इदिनो खबाइ लांगोन इदिनो थोरसि सारनो थाखाय थोरसि नङाबा गामला इदि लाङो। ओमफ्राय इदि उम ना माबानो थाखाय मुस्रिबो लांफायो। औ।
आरो जोंनि बर'फोरनि ना हमनाय हिसाबै जोंनि ओ खखा खाखि सेन फल' बायदियासो मख'जाथाव नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंथां।
जोङो ओ जोंनि बर'फोरखौनो बां सिन बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेखौ जोंनि बर'फोरखौनो जोङो औवाजों हेबनानै लानायखौबो जों-जोंनि बर'फोरखौनो बांसिन नुनो मो
औ नोंगौ नोंथां औ ‌।
आरो ओ जोङो ओ बिदिनो ओ जोंनि गामि खाथि खालानि दैसा एबा दुब्लि फोथारफोराव ओ जोङो ओ बे ना गु ओ जेखाइ खबाय ओ खबाय खौ जोङो ओ ना लानायाव बाहायो नङा ओमबा नोंथां? जेखाय खौ आरो जों गुरनायाव बाहायो ओ बिदि ओ लानानै जों ज' ज'यै ओ नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो बर' आइजो फोरा ना गुरनो थांलायनायखौ नुयो नामा नोंथां?
ज'मा ज'मा बिदिनो ज' ज' थांलायनानै बिदिनो गुरो हमो आरो। औ।
ओ मा मा ना फोर मोननाय जायो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो।
थिं नाया मा होनो इदिनो नाथुर दुथुमाय बोथिया फिथिख्रि नास्राय ना गोरि इदिनो सिंगि मागुर खुसिया मा बामि इदिनो न थुरि ओमफ्राय इदिनो ओइ बान दोआवहाय माबा ना गिदिर गिदिर मोनो ना गिदि रनि नामा जाहैबाय रौ बिदिनो बारा ना गिदिरफोरनि नामखौ आं मोनथिलाय लाङा आरो ना नोंथां। औ।
ओ बेफोर नाफोराथ' ओ जोंनि ओ हाथाइ बाजारफोराव जोङो बेफोरखौ ओ बायनोब्ला गोबां बेसेन गोसा नङा होनबा नों थां औ दायो बेफोर नानि बिबाङा जोबोर खम जानायलाय बेनिखायनो बे फोर हाथाय बाजारफोराव जो बोर बेसेन गोसा जानो हमबाय नङा होमबा नोंथां? अ बिदिनो जोंनि ओ ओ बर समाजाव ना गुरनाय ओ ना हमनानै जानाया गाजा गोमजायै ओ सोलिलांबाय थायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
जोंनि सावरायनांगौ गौ आयदाया जोब
औ
जों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनाय बेखिनियावनो फोजोब थनोसै गोजोन्थों औ